हेलौ नोंथां थाख
औ खोनादो
औ नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय उम नोंथाङा खोनादोंना हेलौ नोंथां
औ खोनादों नोंथां बुंलाय
औ नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय नोंथांमोननि गामि एबा ओनसोलाव फाथो आबादखौ माबोरै मावनाय जायो आरो बेनि अनगायैबो मा मा आ बाद मावनाय मा मा आबाद मावनाय जायो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां फाथो आबाद मावनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोंना जेरै ओ जेरै माने जोंनि ओनसोलावहाय माने गोबां आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो
औ नंगौ
बिदिनो ओ फाथो आबादनि अनगायैबो गोबां आबादखौनो माने जोंना मावनाय जायो आरो रो नोंथां जोंनि ओनसोलावहाय ओ थिग बेबायदिनो जोंना दाथ' जोंना दैज्लां बोथोरनि समाव नङा होनब्ला नोंथां बे जोंना दैज्लां बोथ थोरनि समावहाय जोंना जोंनि ओनसोलफोरावहाय माने माइ गायो ओ बे माइखौथ' नोंसोन नोंथांमोननि ओनसोलावबो गाय जानो हागौ अ बिदिनो माने ओ जोंना दाहाय दैज्लां बोथोरावहाय माने माइनि आबादखौ माने मावनाय जायो आरो नो नोंथां
औ नोंगौ
थिग बेबायदिनो ओ नोंथाङा सोंनाय बायदिनो जेरै फाथ थो आबाद मावनाय होनना बुङोब्ला जोंना फाथो आबाद मावनो थाखाय मोनसे माने गुवार जायगा एबा बा गुवार फोथारनांगोन आरो नोंथां बेनि उनावहाय जोंहा बै गुवार जायगा फोथारखौ फाथो फोनो थाखाय माने गिबियावनो हेवनानै लाग्रोनांगोन जायखौ जोङो मोसौ हा मोसौजों नङाब्ला टेक्टरजों एवनानै लाग्रोनागोन आथिखालनि मुगायावथ जोंहा मोसौ हालिनि बिबांङा खम जाबाय नङा होनबा नोंथां आरो एसेबां मानि माने नुनोबो थांलिया बेनिखायनो जोंना आथिखालनि मुगायाव ट्रेक्टरजों जों हाल एवनायखौ नुनो मोनो
औ नंगौ नोंथां
ट्रेक्टरजों हालेवनानै लानाय जायो गिबियावनो बिनि उनावहाय जोंना जायखौ बुङो जोङो बिदान होननानै बुंनो हायो जेरै जोङो बेखौ न'आव हाय थिनानै दोननाय गैयाब्लाबो माने जोङो खानगुलानिफ्राय एबा ना सारिफोरनिफ्राय लानानै फैनानै बे फाथोनि जोलैखौ जों लाना फैनो हायो आरो बिदिनो एवखानानै लानाय जायगायावहाय आरो फिन एवबावनानै ओ बिखौ माने फाथोनि बेगरखौ सासे सारस्रो फोनाय जायो आरो नोंथां फाथोया बिदिनो लासै लासै बियो माने बिफांनि महराव लायो बेयो औ बेयो जेब्ला एसे जौआव अब्ला जोङो बेखौ माने फुनानै मुथा मुथा हानानैहाय जोङो बाजारफोरावबो माने फाननानै रां खामायनो हायो बेनि अनगायैबो जोंना बे फाथोखौ फाननानै रां खामायनायनि अनगायैबो जोंना फाथोवा गोबां खामानियावनो होयो जेरै जोंना बिफाङा देरोब्ला बिनि बिलाइखौ खानानै जोङो फोरानोब्ला बियो नारजिनि महर लायो जेराव जोङो बिलाइखौ खाना लाना फैनानै न'आवहाय बिदिनो थाराइ एबा पाथिफोरावहाय बेखौ फोराननानै गोरान खालामनांगौ बेनि उनाव उनाव बियो गोरान जायोब्ला बेखौ जोङो सोनानै दोनना सोना दोननानै माने गोबाव समाव लासेै जानो हानाय जायो औ बिदिनो माने बियो जेब्ला बियो फाथोनि र लायो अब्ला बियो फाथोनिफ्राय राननानै नारजिनो महर लायो अब्ला जोङो बै ना नारजिखौ माने गोबां खामानियावनो बाहायनाय जायो जेरै जोंना गामि फोरावहाय बिदिनो मानसि थैयोब्लाबो जोंना बै फाथोखौ माने अरगारनाय आरो बिदिनो जोंना कासफोरावबो बे फाथोखौहाय बे नार्जिखौहाय माने होनाय जायो
औ दाहा हेंगारनायाव जोंनो गोनांथार आरो नोंथां औ
थिक बेबायदिनो जोंना बे खास जानो फैनाय होननाय मानसि सुबुंफोरनोबो माने एवनानै माने जाहोनाय ज जायो आरो औ बिदिनो माने जोंना फाथोआबो मोनसे माने एंगारनो हायै मोनसे आबाद होननानै जों बुंनो हायो जेरै सुबुं माहारिनोहाय जोंनो बे फाथो आबादखौ माने नांथारगौ जोंना बे फाथोआ नारजिनि महराव लायोबा जोंना गोबांसिन माने खामानियाव होयो आरो नोंथां औ जेरै जोंना बिदिनो नारजि माने बेफोराव बाहायनायनि अनगायैबो जोंना ओंख्रि जानो जोबोर गोथाव जायो नारजि न अमा होनानै माने बेखौ जोंनि बर सुबुंफोरा गोबाङानो मोजां मोन आरो बिदिनो जोंनि बर' सुबुल' नङा गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो बे नारजिजों अमाखौ माने जानायखौ जों नुनो मोनो
औ नोंथां
न'खर न'खर संनानै जानायनि अनगायैबो हटेलफोरावबो माने जों बेखौ संनानै माने फाननायखौ जों नुनो मोनो औ बिदिनो जोंना बर' हटेलफोरावबो गोबां बिदिनो बर'नि ओंख्रै मिथिजानाय एबा बयजोंबो सिनायजानाय जेरै अनला ओंख्रि जेरै नारजिजों अमा बेफोरखौ माने फाननानैहाय रां खामायनायखौ जों नुनो मोनो नङा हब्ला नोंथां औ थिक बेबायदिनो माने जोंना फाथु आबाद होन्नानै बुङोब माने गोबां माने मानसि सुबुंजोंहाय एंगारनो हायै मोनसे आबाद होननानै माने जोङो बुंनो हायो आरो औ बिदिनो जोंना फाथो आबाद ल' नङा जोंनि ओनसोलावहाय माने बिदिनो गोबां आबाद मावनाय जायो जोंनाथ' जेरै फाथो आबादखौ मेसें बोथोर बोथोरावसो बांसिन मावनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमब्ला नोंथां औ बिदिनो आरो जोंना फाथो फाथोनि माने फाथो आबादनि बागै बुंनो थाङोब्ला आरो जोंना बै फाथेरनि जायखौ बुङो जोङो बिगुर बे बिगुराबो माने जोंना गोबां खामानियाव होयो जेरै जोंना बेखौ यावहाय सोमना दोननानै बेखौ रुयोब्ला बोखांनानैहाय बिनि बिगुर खौ जिरनानै जोङो सान्दुङाव फोराननाय जायो बिदिनो फोराननानै बियो जेब्ला रानो अ अब्ला बेखौ जोङोथि खाला खालामनो हायो जेरै जोंना गोदोनि दिनावथ' मोब्लिबनि माने मोब्लिबनि खबि गैया नालाय बेनिखायनो जोंना गोदोनि दि बै फाथोनि बिगुरखौनो माने जोङो अर माने लागायनायखौ नुनो मोनोमोन आरो नों बिदिनो माने जोंना गोदोनि दिनावहाय बे बिगुरखौ बांसिन बाहायनाय जायोमोन आथिखालनि मुगायावथ' एसेबां बिदि अर फोजों नायखौ जों नुनो मोनला माने दोनदाल भाखाफोर बानायनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां बिदिनो माने औ नुयो बिदिनो माने गोबां आबाद दङ जेरै बुंनो थाङोब्ला माने आबाद नि बागै बुंनो थाङोब्ला माने जोबनोनो थाङा आरो नोंथां बिदिनो फाथो आबादनि अनगाै आनगायैबो जोंना मेसें बोथोराव गोबां बिदिनो्रा उफ्रा खेथि बुङो जों जायखौ माने गोबां मावनाय जायो आरो आरो बिदिनो जोंना बरनि बर'नि आबाद होननानै बुङोब्लाथ' जोंना बे दि लाइ लाफाफोरा थाखाय नङााबब्ला नोंथां बेफार फालांगि खालामनो नङा अ्लाबो जोंना न'आवनो जानो थाखायबो माने आबादखौ मावनानै लानाय जायो आरो न नोंथां औ नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो आबाद मावो जानो हागौ नोंथां औ नोंथाङाबो हायोब्ला एसे फोरमायनानै होदो
औ जागोन नोंथां औ दानिसो नोंथाङा बुंलायांनाय बदिनो जोंनि गामि ओनसोलफोरावबो जोङो बे बेबायदि एखे रोखोमैनो जों फाथो फोनायखौ नुनो मोनो
औ
औ बेबायदिनो जोंहा फाथोनिफ्राय राननानै जेब्ला बिलाइया गोरान जायो अब्ला जों बेखौ नारजि महर नार्जि मुं होनाय जायो आरो नोंथां औ बेनि नोंथाङा दानिसो बुंलांनाय बायदिनोसै जोंहा बेखौ जोंनि गामिफोराव सोरबा सुबुङा थैयोब्ला जोंहा बेखौ नारजि अरगारो औ बेहाय बे बेहाय जोंनो नारजिनो गोनांथार औ बेनि अनगायैबो आरो जोंहा माने खास कर्मआव दाहा हेंगारनो थाखाय जोंहा नारजिखौ नांथारगौ आरो नोंथां नारजि नङाब्ला जोंहा दाहा हेंगारनाया माने खारा बेनि मानसिनि आत्माया खारा होननानै जों बेखौ मिथि खिनाय जायो आरो नोंथां
औ
औ बेबायदिनो जोंहा आरो बे कासाव कासफोराव जोंहा जायफोर सुबुङा बे कासाव ओंखाम जाफैयो जों बेहाय साफ्रोमबो सुबुंनो जों बे नार्स जिखौ होनाय जायो आरो नोंथां औ बेनि अनगायैबो जोंहा गोबां बेनि अनगायैबो जों गोबां माने आबाद मावनो हायो आरो नोंथां औ जेरैहाय जोंहा जोङो आलुफोर गायो लावफोर गायो औ बेबायदिनो कबि मुला औ लाइ लाफा जों बेफोरबायदि आरोबाव जोङो बान्दा कबि अल खबि बेफोर गोबां माने फथल लेस्रा बेबायदिनो जोंहा गोबां मान आबाद माव मावो आरो जोङो औ बेबायदिनो जोंहा आलु आलु आबादखौ माबोरै मावो होनोब्लाथाय जोंहा बेबायदिनो आलु आबादखौथ जों दैज्लां बोथोराव मावनो हाया नालाय नों
औ नांगौ औ नंगौ नोंथां
बोथोरावहाय जोंङहा माने थिखानानै दोननाय जायो जोंहा बेयाव मेसेंङाव जो आलु गायनो दे होननानै बेबादि जोङो थिखांना दोननाय जायो बेखौ जोंहा जेब्लानो आलु गायनायनि सम जायो अब्लानो जोंहा माने हाफोरखौ ट्रेक्टरफोरजों नङाबाबो हालफोरजों औ नांगोलजों मोसौ फालिजों एवनानै जोङो बेखौ माने फोमोनना लानाय जायो आरो
औ नंगौ नोंथां
ओमफ्राय जोंहा बेखौ एवग्लिजोबनानै जेब्ला हाथरफोरा साफा साफ्रा बे जों बेखौ हाथुर बुख्रेब जों बु बुख्रेबनानै गुन्दै गुन्दै खालामो आरो नोंथां औ बेनिफ्राय जोंहा आलु बिदानखौ जोंहा थिखानानै दोननायबो जायो आलु गैयाब्लाबो जों बेखौ नार्सारि एबा हाथाइनिफ्राय बायना लाबोनाय जायो नोंथां अबेनिफ्राय जोंहा बेखौ जि खालि गायगोन अब्ला जों बेखौ फुङावनो नांगोलजों गोलाव गोलावसिन बोनानै लाग्रोनाय जायो आरो औ बेनिफ्राय जोंहा सिन बोखा लानानै जोंहा ज जायगायाव आलुखौ गायनांगौ बे जायगायाव जोंहा लाखानानै लाखानानै बेखौ जोङो एसे जानो गार जांगाराव गायनाय जायो आरो औ आलुआबोथ जोंहा गोबां माने गोबां रोखोमनि दङ जेरै फिसा आलुबो दङ गोदोरबो दङ औ गोजा आलुबो दङ गुफुर आलुबो दङ बेफोरबायदिनो फिसाबो दङ जों गायो बेफोरबायदिनो गायखांनानै जोङो अब्ला जों आथिंजों माने बे आलुखौ फबफिननाय जायो आरो नोंथां औ बेबायदिनो औ बेबायदिनो जोंहा आलु गायनायजों लोगोसे जों लावबो होफायो आरो नोंथां औ नोंथाङा खोनादोंना औ बेबायदिनो जों लाव बेगरफोरखंबो जोङो मोनसे लाइन गारना‌ मोनसे जों जयैनो होफायो आलु गायब्ला औ बेबायदिनो जोंहा हाखौ फबसिननानै होनाय जायो आरो एसे हाथरसाफ्रा फोथायब्लाबो जों बेखौ बोखां बोखां दोनो जाहाथे आलुआ थाबो ओंखारदों होननानै औ बेनिफ्राय जोंहा बे सप्तासे बा सप्तानैनि उनाव बियो बिलाइ गांनै गांनै जाबोयो अब्ला जों बेखौ माने मुलि सारनांगौ जायो आरो नोंथां औ बेनिफ्राय जोंहा मुलि सारनानै एसे गोजौ जायोब्ला जों बेखौ बेनि आलु थिलिनि हाखौ जावफ्लेनानै जोंहा माने बेयाव गोजौ गोजौ दिप होनोनाय जायो आरो न औ बेनिफ्राय जों बेखौ आलु गायोब्लाथ' जोंनो गोबां माने मुलिनि गोनांथि जायो मुलि होनांगौ जायो जोंहा औ बेबायदिनो जोङो खायफा आलुखौ जों बिबार बारनायबो नुयो आरो खायफा आलुखौ जों बिबार बारैबो नुयो आरो नोंथां औ बिबार बारना खिथाय थायनो न औ बेबायदिनो जोंहा लाव बिफां आलुजों लोगोसे समान समान गोजौ जाबोफायो औ बेबायदिनो जोंहा आरोबाव जोङो बेखौ दान मोनथाम मोनबो जोङो औ दान मोनथाम मोनबो मोनब्रैसेनि उनाव ज जों बेखौ जेब्लानो आलु दंफाङा फांसे फांनै थैनो हमो अब्ल जों बेखौ आलुआ माने राबाय बुरनो जाबाय होननानै जों बेखौ बुरहैनाय जायो आरो न थां औ बुरहैनानै अब्ला जों बेखौ जोङो फिसानिफ्राय फिसाखौ फिसा गेदेरखौ गेदेर एबा माज्राखौ माजा जों एक्सट्रा एक्सट्रा खालामनानै दोननाय जायो आरो नों औ बेनिफ्राय जोंहा बेखौ फाननो लाङोब्लाथ' जोंहा फिसाफोरखौसो बांसिन दाम मोनो होननानै जों मिथि फिसिनाय जायो औ बेबायदिनो जोङो आलुआ आबाद मावनानैबो हाथाय बाजाराव फान लांनाय जोङो गोबां माने रां आरजिनो हायो आरो नों दां
नोंथां